हेल'
औ औ नोंथां खोनादों। ओ नोंथां अ ओ दायो मा खालामनो नोंथाङा?
दायो ओरैनो बिफां सायायाव जिरायनानै दङ।
औ आं औ औ नंगौ ओ आं नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन। नोंथाङा ओ समफोरखौ होनो हागोन ना?
औ से औ सम होनो हागोन नोंथां।
औ आङो औ आङो मिथिनो लुबैनाया ओ मोनसे माइनाव फोरबोनि फेस्टिभेल। ओ जानाखि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय दं जानाखि खाथ थि गासा होनो। बे फेस्टिभेलनि सायाव आङो एसे सावरायनो नागिरदों आरो। ओ आं सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां। सावराय जागोन।
औ। ओ ओ जोंनि ओनसोलाव आं गोदनिफ्राय जाखिनि जाखिनि जो था ओ फालिबोबाय थानाय जायनाखि फेस्टिभेल आं बेखौ जों नुनायखाय आं फंनैसो बुं निसै जोंहा ओ गोदोनिफ्राय खाथि गासा बुङोब्ला बर'फोरनि माइनाव फोरबो। जानोखि जों आजौ आजैनिफ्राय फालिबोनाय। ओ जोंनि बे माइनाव फोरबोआव सबसे बर'नि ओ आंगनिबो आंगो फोरबो होननानै साननानै लानाय जायो। जोंहा गोबां फोरबो फोर दं जेरै बैसागो फोरबो ओ आरो मागो फोरबो बायदिसिना गोबां फोरबोफोर फालिनाय जोङो जोंनि बर'फोरखौ नुनो मोनो। गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय दं बेफोरबायदि फोरबोखौ। दा जोंहा खारथि गासा फोरबोआव याबो जोंनिनो मोनसे आंगो। फोरबोफोरनि फेस्टिभेलफोरनि सोमोन्दै बुंनो हायो होनना थानायलाय आं नैबे कलखौ खालामनाय जादों आरो ओ जोंहा खाथि गासा फोरबो माइनावनि फोरबो। ओ गिबियावनो बै सानखालि जोंहा ओ जोंनि जानोखि ओ गामिफोराव न'खरफोराव ओ जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोंनि न'फोरखौ लिरस्रांनानै जोंहा माइनाव लायनो थाखाय थियारि जायो। थारनि आबाद मावनाय ओ आबाद मावनानै माइ दिहुननाय जोङो बेनि थाखाय बै फुजाखौ होयो जानोखि जोङो खि ओ माइखौ गायखांनानै जानोखि देरनाय एबा ओंखारनाय हानो जानाय टाइमाव ओ बे समाव बे फोरब बोखौ फालिनाय जायो जानोखि जोङो हानो लानाय ओ आबाद एबा जोङो फोथारनिफ्राय बोखांनो बोखांनानै लाबोनो थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो आं बेबाय सानो।
औ नंगौ।
आ जोंनि मायनाव फोरबोआ जोंनि फोथारनि आबादथिलि एबा गासै आबादथिलिफोरखौ एबा
औ नंगौ नंगौ।
जायालासे जोङो आबादखौ मावनो हानाय बेफोरनि बागै जोङो माइनाव फोरबोखौ फालिनाय जायो। होननानै सानो होनदों ओम जोंहा बै खाथि गासा सानखालि जोंहा माइनाव, फोरबोनिफ्राय जोङो जोंनि न'खर आरो लामायाव जोंथि माथि, आलारि बाथि सावनानै जोङो मोनसे गोथार, ओ गोथार सानखौ जोङो फालिनाय जायो जेरै फोथारनिफ्राय जोङो, दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै खुलुमनानै, जोङो माइनावखौ रायसंनानै जोङो मन्त्र बायदिसिना रायनानै जोङो, माइखौ हानानै न'आव लाबोनानै गि खेबनि थाखाय हाजेन आखाइयाव लाबाय बुंनानै, लाबोनानै फुजा होनाय जायो बेखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां जायगाफोराव नुनो मोनबावो जे जोंहा बेबायदि फुजाखौ गेदेर गेदेर, फालिनाय नुनो मोनबयो जोंहा बै सानखालिनो, ओ लामानि लांगोनायाव जोंस्रां होनानै जोङो, जानिखि जों बैसानखालि फुजिनाय बिमा लोक्खि बेखौ जों बरायनाय जायो एब एबा जोङो बोसोरनि आबाद, फोरखौ गोबां मोननो थाखाय मोननो हास्थायनानै जोङो बे फुजाखौ होनाय जायो होननानै, आं सानो ।दा नोंथांनिसिम, बे फेस्टिभेलनि सोमोन्दै एबा बे माइनाव, सोमोनदै आं एसे मिथिनो लुुबैदों आंहाबो एसेबां रोंगौथि गैया बिनि सायाव आङो दा बेबायदि, कलनि गेजेरजों आं गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गोबां फेस्टिभेलनि बागैबो मिथिबोबाय, दा नोंथांनि सोमोन नोंथांनिफ्राय आं एसे मिथिनो लुबैदों बे फेस्टिभेलनि सोमोन मोन्दों,
औ औ दा खोना बिदिब्ला, आं बुंनि दा ओ फोरबो फोरबो आवहाय बर'नाव, जोङो थोंजोङै नायनो थाङोब्ला जोङो फोरबोखौ मोननै होननानै बुङो आरो दै गाहाय मेन फोरबोआनो जाबाय था गुबै फोरबोआनो जाहैबाय मोननै होननानै बुंनाय जायो बर' बे जाहैबाय बैसागु आरो मोनसेया जाहैबाय। मोनसेया जाहैबाय खेराइ फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो बे जाहैबाय गुबै आरो बर'नि। खेराइजों आरो बैसागु जाहैबाय बर'नि एकदमबारे गुबै फोरबो आरो बिसोर मोननैखौ एंगारनानै गुबुन फोरबोआ जानो हाया बुंनो हा नोंगौ आरो बेनि उनावसो जोङो माखासे, फिसा फिसा फोरबोफोर दङ जेरै ओ जोङो मायनाव फोरबो बिनिफ्राय कारतिक फोरबो बिदिनो जेनेबा ओ न'खरारि फोरबो जोङो फिसा फिसौ खुंलांनाय मागो फोरबो जोङो खुंलांनाय मोनो आरो नाथाय जों बर'फोरनियावहाय जोङो गाहायै होनबा गाहायथारै होनबा ओ खेराइजों आरो ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ एंगारनानै ओं बेखो एंगारनानै आलादायै गुबुन फोरबोखौ जों थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला, बो जोङो गुबै फोरबो होननानै ओ बुंनाय जाया। नाथाय बैसागु आरो बर' बै बैसागु आरो खेराइ फोरबोखौ जोङो गुबै होनना बुङो दानिया कतिकआ कातिक फोरबो आरो माइनाव फोरबो बुंदों नङा हानबा नोंथां? दाना कार्तिक फोरबोआ जाहैबाय मोनसे ओ कार्तिक फोरबोआ जाहैबाय मोनसे जेब्लानखि ओ जेब्लानाखि जोङो लोखि फुजा जायो नङा होमबा लोखि फोरबो बा जोङो जेब्ला बिबार माइ बिबारा बारजेननो हमो नङा होमबा? माइ बिबारा बारजेननो लायो अब्ला बै समावहाय दुब्लि फोथाराव थांनानै बर' आइजोफोरा मा खालामहैयो ओ‌ माइ फोथारखौ बराय नाय लोगोसे लोखि
बा मनाव मा खालाम हैयो आरो आलारि बाथि सावनानै गय जरा फाथै दै जरा होनानै मा खालामयो मा खालामहैयो? बरायहैयो बा सिबिहैयो औ औ जाहाथे ओ माइआ मोजां जायो माइ आबादा मोजां जायो। ओ बिदिनो माखासे मान मोन्थोरफोर बुंबोनानै बै फोथारखौ मा होनो सिबिनो नै जों आलारि बाथ थि सावनानै ओ‌ लानाय जायो लोगोसे न'आवबो माख खालामनाय जायो आलारि बाथि सावनानै दोननाय जायो जेरैहाय मा जोङो बुंनो हायो बे एखे फोरबो बायदियै जोङो एसे सरजाबनानै बुंनो हायो जोङो ओ दिवालि एबा कालि फुजा थिग बेबायदि एसे थांहांनाय बायदि नुयो आरो थेवबो ओ जोङो मा होननानै बुगोन कातिक फोरबोआवहाय जोङो न' न' ओ जों गासा सावनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ। आरो फारसेथिं दंबावो औ आरो फारसेथिं बुंबावदों माइनाव फोरबो माइनाव फोरबोखौ जोङो ओ
मा होननानै बुङो जोङो लोखि गार्जा लोखि गार्जा एबा लोखि फोरबो होननानै बुंनाय जायोबा माइनाव फोरबो नङा ओमबा दाना मायनाव फोरबो होननायाव नोंथांनि बे बुंनायाव आङो मोननै बाथ्रा माने हमदांनो हादों आरो मोनसेया जाहैबाय जेब्लानोखि जोङो माइ माइया मोनखांनायनि उनाव मा खालामो? माइ मोनखांनायनि उनाव माइखौ हानानै लाबोनाय जायखौनोखि गिबि खेबनि हानानै लाबोनाय बेखौ नोंथाङा माइ ओ माइनाव फोरबो होनना‌ ओ माइनाव फोरबो होननानै बुंनो नङा होमब्ला? ओ‌ दाना मोनसे माय मोनसे मनाव माइनावफोरबो दं जाय फोरबोखौनोखि ओ मा होननानै बुंगोन मोनसे गामिनि जयैनो मा खालामनो हायो जे बबेबा ओ ग'साइ सिबिसालियाव नङा होमब्ला थानसालियाव जयैनो माने गेदेर फुजा फुजा खालामनानै फुजिनाय जायो बियो मा होनगोन जोङो बियो माइ मोनि नाय समाव जाया बेयो जाहैबाय माइ थरायनाय समाव थरायजेन
आब'
बुङो नङा होमबा नोंथांनि बुंनाय बायदिबाबो माइनाव फोरबोनाया आग लानाय ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मा फिथाइ थायजेननाय समाव थरायनाय समावखौ बेखौ माइनावफोर मोनसेया बे जाहैबाय माइ मा होननानै बुङो जों बिबार बारजिनाय समाव
औ औ
लोखि फुजा ओ उनाव जायो आरो खुंनाय जायो आरो बेफोरखौ दाना थिग बेबायदिनो मोननैसो बे माइनाव फोरबोयाव मोनथाम मोनब्रै जेनेबा माइ गायनाय माइ आबाद एबा ओ लोखि नङा ओमबा। माइनाव सम फोरबो माने थाम मोनब्रै बिदिनो माखासे फोरबो फोर हाबना दंदेरो आरोना बरफोरनि यावबो।
औ औ औ ओ
ओ बेफोर बायदि सुंद' सुंद' सावराय थिजों जोङो माब्ला ओ बेखेवनानै बुंसार जोबनो हाया आरो। मानोना बै टपिक फोरा बै आयदा फोरा जोबोद गुवार गुवार आरो गोलाव नालाय जोङो माने सुंदयै बेखेव जोबनो हाया। मानोना मोब मोनसेखौ सावरायबा मोनसेजों खा आ सोमोन्दो गोनां माने फोरबो फोर माने जथायनानै थायो आरो। मोनसेखौ लायरायबा गुबुन मोनसेखौ जों एसेबाबो नांदेरनानै एरखां देरनानै जोङो मा खालामनो गोनां जायो ओ फोरमायथि होनो गोनां जायो आरो बेखायनो मा होननानै बुङो जोङो बे गुसुं समनि गेजेराव जोङो नांगौसे बाङै बेखेव जोबनो हाया आरो।
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जिखिनिखौ आंनो फोरमायदों आं आंनाव बे खिनिसिम ओ जेबो रोंगौथि एबा गियान गैया आं ओ दायो सोलोंगासिनो दङ जेनेबा आं नोंथां निफ्राय दायो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जोंनि गामि ओनसोल फोराव ओ जोंहा गोबां फालिनाय मानाय बायदिसिना फेस्टिबेल फालिनायफ्राव जोबां गोरोन थि जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरखौ सुद्राय नायनि दा ओ गोबां बिबान दङ ओ जा नाखि ओ मोजाङै सिबिग्रा गेदेर सुबुंफोर बिसोरो दा ओ थुलुंगा होना नाय बिबानखौ बेफोरखौ लानांगौ जोंनाव गामि फिसा एबा मिबि थोर फोराव जोंहा गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथां निफ्राय आङो जोबोर मोजां नोंथाङा बुजाय नायखौ आं मोननो हाबाय दायो ओ खम समनि गेजेरावबो नो जा बुंदों जोबोर बेसेन जा खोथाखौ बुंदों ओ नोंथां समाबो जाबाय जोंना। ओ नोंथां निसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय।
औ गोजोन थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।